हेलौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओ फ्रि बा दसे सम नोंथांजों दसे माने मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो
औ नोंथां औ नोंथां हागोन दे सावरायनो दे बुं नोंथां बिदिब्ला औ
अब्ला जों मोनसे टपिकआनो जाहैबाय माने जों बर' हारिया जेनेबा आबादजों जों जेनेबा थांनानै थायो नालाय बे आबादनि सायावनो जों फंनैसो सावरायनोसै न'
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे औ हागोन
अब्ला दा जों बर' हारिया बा गाव गावनि न'खर खुंनो थाखाय जि जा खिनि आबाद जेनेबा मा मा आबाद मावनानै ओ न'खर खुङो बा जिउ खुङो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे जे ओ आबाद होनबो्लाथ' जोङो बायदि रोखोमनि मिथिना मोनो आरो जेरै गुबैयै जोंनो सुबुं माहारिनो जेरै थांना थानो थाखाय माइ आबादखौ गोनांसिन जायो आरो बे खौ बांसिन मावनाय जायो बेखौ जोङो ओ साब गासैबो ओनसोलाव बांद्राय नुफ्रामनोनो मोनो आरो बे माइ ओनसोल माइ गायनाय आबादखौ
औ नंगौ नोंथां
थों जोङो ओ मैगं थाइगंबो गायो आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ आरो बिफां लाइफांबो गायो आरो जोङो बे माइ आबाद गायनाय होन फुलाथ' जोङो बांसिनानो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो बेखौ ओ मानोना बै समाव अखा अखा अनु अखाफोराबो एसे हायो नालाय बोथोरा एसे गिसि जायो औ बेनि थाखाय जोङो दै दैस्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो बे ओ माया आबाद खौ मायो माबाददि गायो होनबोला जोङो ओ बेयावनो माइग्लि माइ माग्लि माइ ओ जे थांनाय बोसोर एबा फुराना माइ बोराइ बेखौ जोङो माइग्लि होनना मिथिना मोना खौ जोङो सोमग्रोना दोनो जोब औ ओ औ जोलैनो दोन्नाय बेखौ जोङो फाथोनि बस जायावस सोनानै गोरायै खाथुमना जोङो ओ फुख्रियाव सोमना दोननाय औ औ बेखौ जोङो फुख्रियाव सोमना दोननाय जायो फुख्रि एबा गावबा गावनि जाय जेराव फुख्रि एबा दैमा जाय गोसो
औ जेनेबा फुख्रि दैमाफोर खाथियाव गैयाब्ला ओ थौ गिदिर फ्राव बिदियाव सोमना नायदि
औ औ नंगौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै गोरायै खाथुमना सोमना दोननाय जायो आरो बेखौ। ओ हरसेबा हरनै बि बिदियैनो सोमना दोनो दा बेखौ सोमनाख खांनायनि उनाव जोङो बोखांना लाबो लाबनायनि उनाव जोङो ओ थाइसे जा गाहागायाव एसे फेनस्राना होनानै जोङो ओ थालिर बिलाइ एबा थास बिलाइजों जोङो खोबसिना दोनो आरो जाहाथे बेयो बाय एसेबां ओ बाय गरम जाहाबनानै गाजा अरनो गाजाव हरनो थाखाय जोङो बिदि खालामो आरो बेखौ औ औ बेखौ जों जेब्ला बे गाजा अरो जोङो एवनाय फोथाराव फोथार एबा दुब्लियाव जोङो जा बे दुब्लियाबो ओम बे दुब्लियाबो औ औ खोथिया थोलि बेयाव जोङो औ बेखौ जोङो मोजाङै फोमोनना लानांगोन नांगौ जायो आरो बे हाखौ ओ जेरै औ औ बेखौ जोङो लोथो लोथो फोमोनना लानाय जायो आरो बे हाखौ ओ बेयाव जोंजा औ औ बेखौ जोङो ओ जा गाजा अरनाय माइ माइग्लि बेखौ जोङो लांनानै बै लोथो लोथो एवनाय फोथाराव जोङो बेखौ फैनाय जायो आरो फैनानै जा बेयो औ बे जा ओ गोरलै बिलाइ खिलियो जे खोथियानि महर लायो अब ब्ला जों बेखौ फुनानै फोथाराव गाहैनाय जायो आरो बेखौ
नंगौ नंगौ
माइ माइ गायनाया जेब्ला माइ गायो जोङो माइ गायखांनायनि उनाव बेखौ जों जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो जोङो जेब्ला बेबायदि थांगोन जेब्ला बे जौनानै माइ फि जाय ओंखारहाङो बेयावबो जों जोबोर जो थोन लानांगौ जायो आरो। जेब्ला जे बे माइ फिथाया ओंखारखांनायनि उनाव मोनो मोननायनि उनाव जों बेखौ हानानै न' फारसे लाबो आ रो लाबनानै जोङो ओ एवनाय जायो एवनाय जायो माने नानाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ' मो सौ हालिजोंनो नायोमोन आरो नों थाङाथ' मिथिखागौ जानो हा औ औ मारान होयोमोन दानि जुगाव ओ मिसिं जा मिसिं आरो औ मिसिं आथिंजों एबा ट्रेक्टरजों नानाय जायो आरो बिदिनो जा ना खांनानै जा बिनि माइ माइ बिलाइ ओंखारो जे जिगाब होनना मिथियो जों बेखौ। बेखौ जोङो मोस सौनो मोसौनो जाहोयो आरो सौनि आदार औ बिनि उनाव जों बे माइखौ जा एवखांनानै जों जा माइ फिथाइखौ जों मोनो। मोनखांनायनि उनाव जों बे खौ ओ न'नि फाख्रियाव जोङो दोननाय जा जायो आरो दोनथुमनाय जायो। आरो बे माइ बा फाख्रियाव ओ जे माइ फिथाइखौ जोङो जे माइखौ जोङो जे जानो जानोब्ला नांगौ जायोब्ला जों बेखौ मिसिंआव लांनानै जोङो ओ दिहुननाय जायो आरो जों माइरं दिहुननाय जायो आरो जोङो। बेनो जाबाय औ बे बेनो जाबाय जे ओंखाम बेखौनो जों ओंखाम महरै मोननो हायो आरो माइरंनिफ्राय जों ओंखाम महर मोननो हायो आरो
नोंगौ जों आसामनि बर' माहारि बा आसामनि बांसिन सिन सुबुङानो जों ओंखामखौ जानानै थांनानै थायो ओरैनोथ' बेलेग हादरफोरावथ' जोङो नुनो मोनो। बांद्राय बिदि ओंखामखौ जानाय आदारनि थाखाय बांद्राय बाहायनाय जाया। दा बेनो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बे बिदिनो मावो जेनेबा माइखौथ' ओ मावोआनो दैलांङाव जेनेबा अखा जेनेबा दैनि गोनांथि जायो नालाय माइ गायनायाव दा बिदिनो औ दै जेब्ला दै जायो अब्ला जों बिब्दिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो खोथियाखौहाय फोनानै बिनि फनन्द्र' बा बिस दिनसोनि उनाव हा फुनानै आरो हाफोरखौ मोजाहै ओ एवनानै लानानै हालिवनानै ओ आलि खोनानै आलि दाननानै बेखौहा फुनानै बेयावहा मोजां हाखौ फोमोननानै गायनाय जायो। गायनायजों लोगोसे बेयावहा गोबां हासार हासार ओ बायदि दैनि जगार खालामनानै होनो गोनां जायो।
औ नोंगौ औ नोंगौ
आरो बेजों लोगोसे बे माइ आबादजों लोगोसे जेनेबा जों मेसें बोथोरावबो गोबां बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरबो मावनानै जों लायो। गाव गावनि नांगौजों जोंङो न'खराव नांगौ खिनिखौ बाहायनानै जोङो न'खरनि रां रुफानि सुबिदानि थाखाय माखासे फाननो हानायनि बिदि सुबिदाखौ जोङो खालामनानै लायो। जेरैहाय मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जोंनि ओनसोल थिंजाय बिदिनो सबाय ओ ओ इदिनो बेसर ओनिफ्राय इनिफ्रायहाय जुखाम बिदिखौ बो मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो लोगोसे दानिया जोंनि ओनसोलावहाय मेसें बोथोरावबो माइफोर माइखौबो बिदि गायो आरो नों थां ओरैनो इसे माने ओ दुइ बिघा तिन बिघा बिथ दि हाफोरखौहाय मोजाङै जोथोन लानानै माने दै नांगौ जायोथ दै लां बो थोराव जिखिनि दै मोनो इबायदिथ माबायाव मेसें बोथोराव बिदि मोननाय जाया नालाय ओरैनो बरिंफोर उम बरिंफोरजों दैखौ बोखांनानै माने इ इसिबां बुरजायाथ हा औ औ औ इसेल माने एक बिगा बा दुइ बिगा बेबायदि हायावहाय जोङो मोजाङै जोथोन लानानै मेसें बोथोरावबो माइखौ माइ आबादखौ मावनानै माने थिखांनायखौ नुनो मोनो आरो दानिया
औ नंगौ
औ दाङो नोंथांमोननि बे ओनसोलथिंबो जेनेबा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो जों बर हारिया बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जे मेसें बोथ थोराव होनब्लाथ जोङो मैगं थाइगं जेरै ओ बिदिनो गोरान हायाव गायनाय जे आलु इदि मुला उनु बायदिसि सिना गायो आरो आरो जोङो औ लाइ ला हा बिदि गायनाय जायो आरो आरो बेयाव जोङो बेसरबो गायो आरो जाहाथे जोङो बेसर खौ थाव महरै जोङो मोननो हायो बेसरनि गुबै थाव मोनो आरो जोङो बेखौबो गायनाय नुनो मोनो आ ओ आरो जोङो मेसें बोथोराव बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंबो गायो। आरो दैज्लां बोथोरावबो बायदि रोखोमनि मैगं गायो आरो ना जेरै लेस्रा दि औ औ बिदिनो लेस्राम औ मैथा औ औ बिदि बिदिनो गायो आरो
औ
औ
बिदिनो जोंनिथिंबो बेफोरबायदि मैगंखौनो माने गायनाय जायो आबाद फोरा बेफोरनोसै ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे आरो मा होनो नोंथां औ बोथोरजों लोगोसे बोथ बोथोर नायै बोथोर औ आलदा आलदा मैगंफोर जेरै जिंखा बहल बेफोरबोथ' दैज्लांनिनो मैगं फोरा जोगोनार बेफोरो दैज्लां मेसें जायो बे खुमब्रा जोगोनारफोराथ
औ नंगौ जे जोंङो दा बोथोराबो एसेबां सिगांनि बायसा नंला एसे सोलायनो हमबाय ओ गोदो जोंङो माइबा मोनसे आबाद मावोब्ला जोंङो जे माइ गायनाय आबादखौनो मावोब्ला जोंङो बोथोरजों सोलिनाय जा अखा बेजों गायनाय जायोमोन आरो गोदो नाथाय आथिखालाव बिफोरदि बारा अखायाव नुबो हाबांला नालाय बिनि थाखाय जोंङो मेसिन लागायना दै सारना गायनाय जायो आरो ओ दै एबा दै माइ बा फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै जोंङो गायनाय दै सारना गयो आरो मेसिंजों आरो दैज्लां खमाय मानो होनोमब्ला बोथोराबो एसे गरम जायो बिदिनो आरो
उम
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंहा स माबो जानोसै नोंथांजों रायलायना आंङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंजों रालाय ना खौ नोंथां बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां औ नोंथां दे गोजोन्थों